हेलौ
औ नोंथाङा खोनादोंना ओम खोनादों मो मोजाङै दङ ना?
औ मोजाङैनो दं आं दासान्दि।
जों टपिकनि सायाव डिसकास खालामनि हा
जागोन दे सावरायनो हागोन
जों जों एबार टपिकखौ लागोन ओ जेनेबा दोरोङारि दोरोङारि ट्रेडिसनेल होमबाथ गान्नाय जोमनायनिफ्राय लाना गासै जानाय लोंनायसिम जायोना
नंगौ औ
बिदिबा जोङो गाननाय जोमनायखौ लानि ओ नोंथाङा नो नोंथांखौ आङो फारस कुइसन खालामनि ना
औ गाननाय
अ नोंथाङा नोंथांनि बायदिबा गाननाय जोमनाया जोंनि बर हारिखौ सिनायथि होयो ओमफ्राय जोङो गान बे ओ दखना आरिफोरखौ ओ ओ दखना आरिफोरखौ माबादि दायो बानायो बेफोरनि बागै खुन्दुंफोरखौ बेखौ एसे ओ फोरमायथिना होनो हागोन ना
हागोन दे आ जोंनि गामि ओनसोल बा बयबो बर ओ सिगांनिफ्रायनो बरफ्रा गावनि गाननाय दखना बा गामसा बा जिखुनु साद्रिफोरखौ ओ नआवहायनो
उम
बानायनानै दानानै गानबोदों आरो दासिम बो ओ जों गामि बा जेरावबो बर जेरावनो बर थायो बेफोरनो उम दखनाफोरखौ दानानै गाननाय गामसाफोरखौ गावबा गावनो दानानै गाननायफोरखौ नुयो
अ अ
खुन्दुंखौ सिगांनि समाव इन्दि खुन्दुंजों इन्दि खुन्दुंनि फ्राय ओ खुन्दुं दिरुननानै बानायोमोन दायोबो दायोबो बानायो
बानायो थेवबो आथिखालाव बांद्राय इन्दिनि जिखौ नु बांद्राय नुनो मोनला आरो ना
खम जालांबाय एसे खम जालांबाय खिन्थु बाजारनिफ्राय खुन्दुं लाबोनानैबाबो नआवहायनो बरफ्रा जिबा ओ दख दखनाबा जोमग्रा गामसाफोरखौ गाबा गावनो दानानै गानो
अ अ आ बे गाननाय जोमनाय साफोराव ओ सायाव माबाफोर कुइसन खालामनोबा सोंथि खालाम जागोन । हेलौ
औ खोनादों । ओ नोंसिनि हालामाव हाय ओ हिनजाव फोरा
उम दखना ना दखनाजों लोगोसे ओ बर'फ्राथ' मोननै रोखोमनि गानो मोननै रोखोमनि दख दख'ना आरो लांगा बबे मोनसेखौ बांसिन बाहायसिनो ।
अ अ जोंनि ओनसोलावथ' मोननैखौबो बाहायो बांसिन न'आव थानायाव बाहायो आरो आरो गोज जोङो जा गोदो ओ थांबाथाय जेनेबा उम बै उम सकफोराव आरो दाबसे इजोंनो बहाबा जायगाफोराव थांनो खोनादों ना
औ खोनादों बुंनो हागोन।
बेनिफ्राय बे दाबसे जायगाफोराव थांनायाव बांसिन लांगाखौ बाहायनाय जायो बेयो ओ मेख
हेलौ हेलौ नोंनिया खोनाफैयासै नेदा प्रब्लेम नामा
खोनायाखै नामा
ओहो नोंनिखौ मोजां खोनाफैयाखै नेदा प्रब्लेम नामा हेलौ
खोनायाखै
ओहो मोजांखौनो खोनाफैआ
आं ना नेदा एसे प्रब्लेम
अ
आ दा खोनाबायना माने जोंनि बुंदों मेख्लाखौबो बाहायो न'आव थानायाव बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनो आरोना जोंनि ओनसोलाव । ओमफाय बे लांगाखौ बाहायो लांगाखौ ओजों ओजा थांनाय जेनेबा दाबसेनिफ्राया गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनो बहाबा थांनो बेफोराव बांसिनै बाहायनायखौ जोंनि बर'फोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने जोंनि ओनसोलनिखौ आरो ना उम खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों ।
थिग बेबायदिनो जोङो मेख्लाफोरखौबो न'आवनो दानो हायो जेरै जोङो ओ नोंथाङाथ' सालखुन्था होनबा मिथिखायोना ।
औ मिथियो जोंनिखैबो बेखौनो बाहायो खिन्थु आथिखालाव एसे मिस सिन आरिफोरजोंबो बानायसै आरो औ खम जाबाय ।
गोदोहाय जोङो नुनो मोनो जे बांसिनानो बे औवानि सालखुन्था बायनानै आरो बेयाव खुन्दुं बायनानै खुन्दुंखौ गिबिहाय लाबोनानै माइदि होयो माइदि होनानै फोरानखांनायनि उनाव जोङो सोङो । सोंनानै खुन्दुं थुननाय जायो आरोना ओ बिदिहायनो बिदिहायनो जोंङों दानाय जायो ओमफाय जोंङो लांगाफोरखौबो दायो आरो जोंङो बे मेख्लाफोराव बायदि रोखोमनि आगर होनो हायो।जेरै- फारौ मेगन औ दाउसा मोख्रेब लाव बेगर बायदिसिना बिदिनो ओ आगरफोर एरखांना होनो हायो जों दख'नाखौबो नोंनो मा गाबनि नांगौ बेखौ जोंङो गोसो बादियै बेखौ जों गोसो बादियै बासिनानै लानो हायो जेरै गोमो गोजा गोथां नोंनि गोसो बादि आरो। आथिखालाव जोंङो बांसिनै साल खुन्थानि इसान सोंनानै दानायफोरखौ नुनो मोन बांलिया। मानो होनोब्ला जोंङो आथिखालाव मेसिन ओंखारबाय ओ बेबादिनो दखनाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोनांथार एबा सिनायथि होननानै जों सानो। नोंथांङा बे दख'ना दख'नाखौ बर' हारिनि सिनायथिनि सायाव माबा फोर बुंनो सानदोंबा बुंनो हागोन।
दखनायाथ' बर' हारिनि थार सिनायथियानो होनजाबाय गोदोनिफ्रायबो गोदोनिफ्रायनो गानबोनाय दाबो इउनावबो बेै दख खनाया ओ हारि हिसाबै सिनायथि जानानै थागोन सोलिबाय थागोन औ एन नोंथांमोननि हालामाव ओ जुदि जेब्ला हाबा जायो अब्ला मा रोखोमनि ओ दख'नाखौ ओ दरा गोदान आरो खै माबा
गानहोनाय जायो आरो ना ओ जोंनि ओनसोलावथ' बे खौ ओ नोंथांङा मैथा बिबार होननायखौ सिनायो दा ना?
औ सिनायो खोनाबायबो
जाद्रायबो नंङा बे मैथा बिबार कपि सां मासां बेखौ मा होनो जोंहा खैना गोदान गाननाय दख'नाखौथ' दख'ना थावसि होनो ना?
दख'ना थावसि होननानै जों बो बुंनाय जायो।
ओ बे दख'ना थावसिखौ गानहोनाय जायो ओ लोगोसेनो बे दख'नायाव जिं जिङाव बांसिन आवथि माने सिन दलाहोनानै दानायखौ गाननो मोनो आरो दरा गोदाना बिनो गोसोबायदि खायफा गुफुर खायफा गोथां खालारनि गामसा आरो बिदिनो गस्ला गुफुरखौ बांसिन गानहोनाय नुनो गाननाय नुनो मोननाय जायो थिग बेबादिनो खालामनाय जायो आरो। बे बादिनो आरो जोंङो दख'नाफोरा आगर होनो थाखाय जोंङो ग्राफ पेपार एबा ग्राफनि कप फिनांथारगोन जों बेयाव आखि ग्रोना लानानैसो जोंङो सिबखांनानैसो आगरखौ ओ दख'नायाव सुखांनाय जायो आरो। नोंथांङा बे दख'नायाव आगर होननायनि बागै मायबाफोर मिथिगौ नामा?
आंबो बिनि सायाव बांद्राय एसेबां मिथिया
बुंबानो जाबाय अ
ओरैनोथ' बे हिनजाव गोदानफोरनो होनाय दख'ना थावसियाव ओ फ्लेन फ्लेनै नो आ आगर गैया लासिनो फ्लेनै दा दानाय‌ नुनो मोनो।
उम
गुबुन गाबनि गुबुन गाबनि ओ दख'नानि दख'नाफोरखौ गानहोनाय जाया नामा नोंसिनि ओनसोलाव?
ओ गानहोनाय जायो। बाट बै हाबा होनाय मन्दपावदि जयो नोंसिनाबो जयो दा ना?
जों खैजानायाव औ मन
औ बिनि मन्दबाव जबाथाय ओ बिदिखौ गानहोनायखौ बांसिन नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव ओ खायफा खायफा बांसिन बिदियानो गानो जोंनि खाथि खालायाव ओ बिदि गाननाय जायो आरो गोमोबो गानो गोमोखौ बांसिन बाहायो। बिदि बाहायनाय जायो आरो लोगोसे साद्रिजों लोगोसे हाबाफोराव जबाथाय आर'नाइबो होनायखौ नुनो मोनो आरो आर'नायाथ' जोंनि गुबै सिनायथि होनना नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौना।
मिथियो औ।
उम आरो आर'नाइ आथ' बां गाबनि थायो जेरै गोथां गोमो ओ मैथा गाब बायदिसिना नोंनो मा रोखोमनि नांगौ दानियाथ' आथिखालाव मेसिनजों बानायनाय आगर एरनायबो मोनो गोसोबादि नों गोसोबादि ना ओमफ्राय आरो नोंथाङा खोनाबावदों जानांगौ गोदोहाय ओ जोलावफोरा दावहा नांनो थांबा हरसेनि गेजेरावनो आर'नानायखौ दाना हरनायखौ नोंथाङा खोनायो ना?
औ खोनादों।
खोनादोंमोन ना गोदोहाय दावहा नांनो थांबा जोहोलाव अ लेखा फोरावबो मोनदों।
लेखाफोरावबो फरायनायाव मोनदोंमोन।
जोलावफोरनो माने हरसेनि गेजेरावनो हांमा हांसानि फालि दाना हरलायनाया बादि उम नोंथाङा सानोना ओ नोंथांनाव मोनसे कुइसन खालामनो। ओ बेबादि आर'नाइ हर खुसेयाव दानायाव बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों बिसोरो दहननानै हरदों बेयाव जेनेबा बिसोरो बेसेबां बिदि ओ समायनांदों बेखौ एसे फोरमायना होदो।
ओ बेयावथ' नों सानसेनि गेजेरावनो खुन्दुं ओ थुननानै सोंनाय खस्थ' आरो बिनि उनावहाय दानाय खमाव बो। बुहुत खस्थ'नि गेजेरजों ओ जोहोलावफोरखौ दावहायाव देरहासार जाहोनो थाखाय ओ खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो दानानै गान हरोमोन।
अ अ होदोंमोन ओं ओंं।
आरो बे आर'नाइनि गोलावा ओ नै फुटानो जागौमोन नामा?
अ अ अ। उम। नोंथाङा बेफोर ओ गोदोहायथ' सालखुनथायाव दाना आथिखालाव नोंसोरथि सालखुनथाजो दानाय ओनसोल खाथि खालायाव दाग्रा मानसि दंना गैला बेनि बागै फोरमाय।
जोंनि गामि ओनसोल बा जोंनि खाथि खालायाव थानाय गामिफोरावथ' ओ बांसिन सालखुन्थाजोंनो जि दानायफोरखौ
औ औ नुनो मोनोना उम उम। नोंथाङा बि फोरनि बागै माइबा फोर बुंनो सानो नामा?
बेबायदिनो ओ जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय बा जिखुनु जायगायाव थानाय गासै बर'फ्रानो ओ गावनि गाननाय जोमनाय दख'ना बा गामसा बा जोमग्राफोरखौ गावबा गाव दायोब्ला जों मोजां गावनो दानानै गाननाय औ बायनायफोरनिफ्रा य ओ गावनि जा दानानै गानो बा साबसिन जायो । बेखौ आं सानो ।
उ दे होमबा बुंनायखो बेखिनियावनो टपिकआबो जोब्बाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय ना नेक्सआव लोगो मोनगोन ।
जागोन दे नेक्स टपिकाव लोगो